हेल' नों औ नोंथां खोन्थादों ना औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा माने दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला माने जोंनि देहाफोरखौ माबायदियै साखोन सिखोनै लाखिनांगौ एब्ला माबायदि लाखिब्ला जोंनि देहाया माने गाज्रि जाया माने बेमार आजार जाया नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां ओ जेरै जोंना ओ देहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गावनि देहाखौ साखोन सिख खोन लाखिनो थाखाय जोङो जेरै बायदिसिना खालामनांगोन माने गोबां रुलस दङ जों बे रुलस फोरखौ बाहायनानै सोलिनांगोन आरो नोंथां जेरैहाय जोङो दाखोर दालाफोरखौ जोङो दाङोब्लाबो जोङो आखाइखौ खौ माने साबोन दो सुनांगोन जोङो बिदिनो दा दाखोर दाला दांनानैहाय जोङो बिदिनो निजि माने गावनि गन्थंफोराव दांख खुगाफोराव दांना लायोबा जोंना बिदिनो माने गोबां भाइरासफोरा सिङाव हाबलांनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बेफोर भाइरासनिफ्राय बासायनो थाखाय एबा जोङो बिदि बेमारनिफ्राय बार'नो थाखाय जोङो माने आखायफोरखौहाय जोङो मा मोनसे जे माने गाज्रि मुवा एबा जिराद दाङोब्ला जों बेखौ आखाइफोरखौ जों साबोनजों सु साफा सुबाय थानांगोन बिदिनो आरो जोङो जानायनि सिगांबो जों आखाइखौ साफा सुफा नांगोन बिदिनो जोंना बेफोरबायदि साखोन सिखोन खालामब्लानो जोंना गावनि देहाया एबा मोजाङै थागोन आरो बिदिनो माने बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग हागोन एबा रैखा मोनगोन आरो नोंथां औ आरो जोंना बिदिनो साखोन सिखोन होननानै बुङोब्ला जोङो माने बिदिनो बिबार बागान बानायोब्लाबो जोङो बेखौ गोबां माने जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन मानो होननानै बुंब्ला जों बिबारखौ माने गायनानै दोनबाल' जाया नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोङो बे खौ माने जों मानसि सुबुङाहाय नायनांगोन आरो जों बेयावहाय बिदिनो बायदिसिना दाखोर खोर दाला गोग्लैनानै दङब्ला जों बेखौ सिबबाय थानांगोन जों बेखौ जोथोन लानांगोन अब्ला जोंना बै बिबार बागानाहाय जोंना साखोन सिखोनै थागोन नङा होमब्ला नों औ जेरैहाय जोङो गावनि देहाखौ जाबायदि साखोन सिखोन लाखियो थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो न'खर फोरखौबो जाखोन सिखोनै लाखिनांगौ जायो जेरैहाय जोंना बिदिनो थाग्रा बिसना एबा जोङो बनायहिफोरखौ माने जोङो सुबाय थानांगोन औ जों बेखौ माने एसेबां गाज्रि जाजासिम माने जों बेखौ दोन नाङा मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय एसेबां जोङो गोबाव दनो दोनोब्लाथाय माने बेवहाय बायदिसिना एम्फौ एनला फोरा बानानै बिसोरनि बिजानुफोरा माने गोग्लैनानै थायो। जेब्ला जों बेयावनो उन्दुलाबाय थायो अब्ला जोंना मोदोमफोराव देहाफोराव माननाय जायो आरो नोंथां। थां औ बेनि खायनो जोङो देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोङो बिदिनो थाग्रा खुलिखौबो साखोन सिखोन लाखिनांगोन। ओ जेरैहाय जोङो बेहाय जोंनि ओ थाग्रा खथायावहाय बायदिसिना रोखोमनि एम्फौ एनला फैयो नङा ओमब्ला नोंथां जोङो बेफोरखौबो माने गोबां साखोन सिखोन लाखिनांगोन। जोङो बिदिनो ओ हासिबफोरजों बुस्रिनानै जोङो बिदिनो ओ साफा सिबनांगोन। अब्लाना जोंना माने ओ रुमाबो एबा थाग्रा खुलिबो ओ थाग्रा खथायाबो जोंना सा साखोन सिखोननै थागोन ओ बिदिनो जोंना आरो जानाय लोंनायावबो माने गोबां बिदिनो साखोन सिखोन लाखिनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे जामुंखौ जोङो ओ खोबनानै दोनाब्ला बेवहाय माने गोबां बिदिनो बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरा खिलानानै गालाङो नङा ओमब्ला नोंथां। मोनसे जाग्रा जामुंखौ जोङो ओ दथ'योबोब्लाबो बेखौ खोबनानै दोननांगोन अब्लाना जोङो बेवहाय जों बेखौ माने फिन जाफिनोब्ला जोंना देहायाव जेबो माने गाज्रि मुहाया हाबला नाय नङा नङा ओमब्ला नोंथां जुदि जोङो बेखौ खोबा लासि नो दोननानै जुदि जों बेखौ जाफिनोब्ला माने जोंनो बेहाय गोबां एम्फौ एनला बानानै बिदिनो जोंनि देहा सि ङाव गोसारहैनानै बिदिनो उदै सानाय खिनाय गोबानाय खर' सानाय बेफोरबायदि गोबां बेमार जायो आरो नोंथां औ बिनिखायनो जोङो जा थाग्रायावबो जोङा गोबां साखोन सिखोन खालामनांगौ आरो जोङो बि बिदिनो ओ जाय जायखौ बुङो जोङो ओंखाम संनाय एबा ओंख्रि संनाय। बेवहायबो जोङो बेफोर दोफोरखौ मोजाङै सुनानै एबा माइरंफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै संना जानांगोन ओ अब्लानो जोंना माने ओ जाग्रा जाग्रा जामुंफोराबो गोग्गो जागोन ओ बिदिनो जोंना ओ खांसि खुरैफोरखौबो माने जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन जोङो लेथ्राइ दोनबा जोंना बे फोरनिफ्रायबो गोबां बेमार सोमजियो नङा ओमब्ला नोंथां औ बेनि खायनो जोंना बिदिनो गोबां साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जायो। ओ जेरै गावनि देहानि अनगायैबो जोंहा गोबां बेफोरबायदि जेरै दानि सुबुं लांनाय जानाय लोंनायनिबो आरो बिदिनो थाग्रा खुलिफोरबो आरो बिदिनो जोंना ओ गोबां बिदिनो निजेनि आखाइफोरखौ ओ साबोनफोरजों सुनानै गो जानानै माने ओ बिदिनो साफा लाखिनाय ओ जेरैहाय जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां जायगाफोरावनो बेरायनायाव बेराय हैनाय जायो जोङो गोबां जायगाफोराव बेरायना फैनाय जायो बेयावबो जुदि जोङो बेरायना फैनानै माने गावनि देहाखौहाय जोङो जेरै दुगै स्रबा एबा जोङो ओ ओरैनो जुदि थायोब्ला जोंना बिदिनो माने गोबां मोदोमफोरा दब्रा ओ खारो बिदिनो माननाय जायो बेफोरबायदि जानो नागिरो आरो नोंथां माने बारहावाजों माने जोंना बायदिसि ना एम्फौ एनला बिरफानानै जोंना बिदिनो भाइरासफोरा बिरफाना थायोना। थायो नालाय बेनिखायनो जोंनि देहायाव गारि एबा साइ केल सालायोबा जोंनि देयाव माने गोसारनानै फैफायो आरो नोंथां औ बेनिखायनो माने जोङो ओ अबावबा थांना फैयोब्लाबो जोङो जेरैहाय साखोन सिखोन जानानैसो न' सिङाव हाबनांगौ जायो आरो नोंथां। औ बिदिनो जुदि जोङो लेथ्रायैनो थायोब्ला जोङो साखोन सिखोन खालामाबा जोङा गोबां बिदिनो बेमार आजार जानायनि चान्स थायो एबा बेमार आजाराबो जाखायो आरो नोंथां। ओ जोङो गोबां बेफोरबायदि रुल्सफोरखौ बाहायनानै जुदि जोङो सोलियोब्ला जोंना माने देहा या माने गोग्गोयैनो थाबाय थागोन आरो जोंना जायखौ बुङो लोंनाय दै बै लोंनाय दैयावबो जोंना गोबां बेक्टेरियाफोर हा थायो नङा ओमब्ला नोंथां जों बेफोर बेक्टेरियाफोरखौ जोङो माने सा माने जों बेखौ खारो होनोब्ला जों दैखौ गुदुं खालामनांगोन जोङो गुदुं खालामनानै जोङो दैखौहाय लोंनांगोन ओ आरो जोंना बिदिनो ओ गुदुं खालामब्ला जोंना खारो होननानै जों मोनथियो बेनि ओंखायनो जोंना गुदुं खाला गुदुं जानानै माने गुसु जाहोनानै माने लोंनांगौ अब्लाना जों माने गोग्गो दै मोनलोङो आरो बिदिनो आरो जोंना फिल्टार खालामालासिनो दैफोरखौ लोङोबा जानला मानला लोङोबा माने आइरनफोराहाय जोंनि उदै सिङाव हाबलाङो आरो नोंथां बेफोर जोंना आइरनफोरा उदै सिङाव हाबलाङोब्ला जोंना बिदिनो गोबां बेमार जानो हमो जेरै जोंना पाथरफोरबो जानो नागिरो बेनिखायनो माने जोङो देहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जेरै लोंनाय दैफोरखौबो माने गोग्गोयै लाखिनो गोगोयै लाखिनानै माने लोंनांगोन आरो नोंथां माने जानला मानला जोङो खालामोब्ला माने जोंना गोबां बेमार जानायनि चान्स थायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो माने नोंथाङाबो साखोन सिखोन लाखिनायनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां औ नोंथाङा दानिसो माने बेबायदिनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो माबायदि साखोन सिखोनै लाखिनांगौ माने नोंथाङानो एसे गुवारै फोरमायलांखाबाय औ थिग बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय जोङो जानाय खाजाफोरखौ माने मोजाङै सुनानै जोङो जानांगौ जाहैबाय औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो जोंहा ओंखाम जानायनि सिगांफोरावबो जोङो माने आखाइफोरखौ माने जोङो मोजाङै सुग्रोरनानै लानांगौ औ बेनिफ्राय जोंहा माने औ बेबायदिनो जों माने जानाय बेबायदि आग्रा आखाइथिं जोङो माने आखाइजों औ ओंखाम जायो नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो बेथिं आसुगुरफोरखौ गोलाव लाखिनाय जाया औ माने जोंहा आस सुगुराव बेबायदिनो गोबां मैलाफोर हाबनानै थायो नालाय औ बेनि जोङो माने बेखौ जोङो बांसिनानो आसुगुरखौबो जों गोलाव लाखिनाय जाया आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोङो जानाय लोंनायनि सिगां जोङो माने बेबायदिनो आखाइफोरखौ मोजाङै सुग्रोननानै लानांगौ जाहैबाय औ नोंथाङानो माने गोबां फोरमायलांखाबाय जेरैहाय जोंहा जोङो थाग्रा खथाफोरखौबो माने जोङो फोसाबबाय थायोब्लासो जोंहा माने बेबायदिनो जोङो गोसो खौबो मोजां मोनो थानोबो मोजां मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जों थामाने औ बेबायदि बिदिनो जोङो बिसना सादोरफोरखौ जोङो जेरैहाय सोलायोब्ला जोंहा माने बेयाव गोबां माने बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि एम्फौफोर गोलैयो नालाय औ जों बेयाव बेबायदिनो उन्दुनानै थायोब्ला जों बेखौ बुस्रिया लासिनो उन्दुयोब्ला जोंहा माने देहायाव गोबां माने माने खहा जायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा माननाय जायो दब्रा जायो बेफोरबायदि जायो आरो औ बेबायदिनो जोंहा माने लोंनाय दैफोरखौबो जोङो माने सरनानैसो लोंनांगौ औ जोंहा माने जोङो मिथिनो मोनो जे जोङो बथलाव सोना दोननाय दै फोरखौ माने सानसे सानसे सोना दोननायखौ माने लोंजायो बेबायदिनो साननै गाम सोना दोननाय दैफोरखौ जोङो लोङोब्ला माने जोंनि देहाया माने बेबायदिनो गाज्रि माने जायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो माने लोंनाय दैफोरखौबो जों माने सानसेयैनो सरनानै सानसेयैनो लोंनाया मोजां जोंनि थाखाय औ जों सरनाय दैखौ माने बेबायदिनो साननै सानथाम माने थिनानै दोननानै लोंबा माने जोंनि देहा फोरा खहा जागोन आरो नोंथां औ बेबायदिनो जेरैहाय जोंहा जोङो माने न'फोरखौबो जोङो बेबायदिनो फोसाबला आगसालिफोरखौबो जोङो मोजां मोजां लिरोब्लासो जोंआ माने लिरनाय थायोब्लासो जों मा ने जोंनि गोसोफोरखौबो मोजां मोनो औ जोंहा माने थानानैबो जोङो मोजां मोनो औ बेबायदिनो जोहा माने बेबायदिनो जानाय लोंनायनि सायावबो जोहा माने बेबायदिनो जोङो संनायनि सिगां दो दो सारायफोरखौ जोंहा माने मोजाङै जोङो सुनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ नंगौ।
औ औ मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ औ बेनिफ्राय जोंहा माने माइरंफोरखौबो जों मोजाङै हाय माने सुनानै संनांगौ आरो नोंथां औ बेनि फ्राय जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोंहा माने बेबायदिनो जोङो गोबां माने दानियाथ' माने जोंहा माने बेबायदिनो हाथाय बाजारनिसो बायनानै लाबो नालाय औ जोङो माने गोबां बेफोरबायदिनो मुलि होनाय मैगंफोरखौसो जों बांसिन मोनजायो आरो दा। बाहाय औ बेबायदिनो जोंहा बेखौ लाबोनानै जायोब्ला माने बेखौ लाबोनानै माने मोजां सुनानै जायाब्ला माने बेबायदिनो गोबां खिनाय गोबोनाय जायो जों बे बेखौ नुनो मोनो आरो औ औ बेनिखायनो जोङो माने बेफोरखौ मोजाङै माने औ मोजाङै सोमना दोननानै माने सुनानै जोङो जानांगौ आरो। औ माने जोंहा औ बेबायदिनो जों माने गोबां नुनो मोन्दोंदि जों हाथाय बाजारफ्राव बेबायदिनो मुलि होनाय मैगं थाइगं माने बेबायदिनो सानसेयावनो होनानै बे माने बेनि अखानायनायैनो जोंहा माने फाननो हानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो औ जोंहा बेफोरखौ ला हाथाय बाजारनि फ्राय जोङो बांसिन बायनानै जायोब्ला जोंहा माने जोंनि देहा औ माने बेबायदिनो बांसिन मुलि होनानैनो देरहोयो नालाय बेनिखायनो ओंखायनो जाबा जोंनि देहाफोरा माने बेबायदिनो बेमार आजारफोरा बांसिन जायो आरो नोंथां औ बेनिखायनो जोंहा माने बेबायदिनो न' न'नि हाफोरावनो जोंहा माने एसे एनैब्लाबो जोंहा जायगा दख्लासे थायनायाव जोङो जुदि बेबायदिनो माने लेस्रा भल बे फोर जिंखा बेफोरबायदिखौ जोङो गायनानै लायोब्लाबो जोङो बेखौ बेखौ जायोब्लाबो माने जोंनि देहा फोरा गोग्गोयैनो थायो आरो नोंथां। औ खहा जाया औ बेबायदिनो माने जोंहा माने जानाय लोंनायनिफ्रायबो माने जोंनि देहाफोरा बांसिन गाज्रि जालांनो हमदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो माने जोंनि देहाफोरखौ जोङो माने जानाय लोंनायनिफ्राय माने बिराद माने मोजाङाव लाबो बो नांगौ आरो औ औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना रायलाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों माने जोंनि देहाखौ माबोरै साखोन सिखोन खोन लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै माने सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नों?
औ जागोन नोंथां नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ नोथां।